बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन ना
औ हागोन
बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो
अ बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनानै होननानै बुङोब्ला बर'फोरा आबादनि सायाव सोनारनानै जाबोनाय मोनसे हारि आरो बिसोरो दाबो आबादनि सायाव सोनारनानैनो रायजो खुंबोगासिनो थानायखौबो जों नुनो मोनो बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायजों लोगोसे बिसोरो गावसोरनो ओ गामि ओनसोलाव थानानैबो रायजोखौ जाबोनाय जों नुनो मोनो बिसोरो आबाद मावनायाव गोनां जानाय गासिबो मुवा बेसादनिफ्राय लानानै आबाद मावनाय आबाद मावनाय समाव बिसोरो गाव गावनो मावनानै आबादखौ दैखाङो बेनिफ्रा आबाद मावनो
गावनि न'खरफोरखौ दैदेनबोयोमोन आरो
औ औ औ
दिनैसिमबो नुयो जोङो बर' फोरा गोदोबो आब बाद मावनानै जिउ खुंबोदों आरो दिनैसिमबो गावनि न'खरफोरखौ आबाद मावनानै सालायबोदों आरो बर'फोरा सोब भारताव सा सानजा भारताव थानाय गिबि ने गाहाय हारि आरो आबादखौ लानानैनो सोनारना थायो आरो बर'फोरा जों मोनथिनो हायो बिथांमोना गिसि आबाद बिदि गोरान आबाद मावो। बोथोर लानानै बोथोर
औ बिसोरो दैज्लांनि आबादल' नङा बिसोरो मेसेंनि बायदि बायदि आबाद बेसर सबाय सिबिं बायदिसिना आबादखौ मावो बिसोरो गावसोरनि न'खरखौ खुंनो थाखाय लोगोसे गावनि आंखालखौ सुफुंनो थाखायबो
औ औ माइ आबाद मावनो थाखै
माइ आबाद मावनो थाखाय बर'फ्रा माबायदि प्रसेस बेबायदि खालामनाय जायो माइ आबाद गायनो थाखाय माबायदि खालामो
औ बिसोरो माइ आबादखौ मावनो थाखाय बिसोरो मोसौ हाद लिखो मोसौ हालिया बयनिबो न'खराव थाखायो होननानै जों गोदो गोदायनिफ्रायबो बर' न'खराव बिदि थाखानायखौ जों नुनो मोनबोदों बे मोसौ हालिजोंनो बिसोरो आ गावसोरनो हाल एवनानै ओ खो-खोथिया फोनानै बे खोथियाखौनो बिसोरो गावसोरनो आ दुब्लि फोथाराव बिसोरो गायनानै बेखौ हानानै लाबोनानै बिसोरो मारा होनानै आ गावसोरनि नि रायजोखौ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ आरो बर'फोरा माइ आबाद मावनायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायनाय बेबायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै माइनि माइनि मुंफोरानस जाबाय जेनेबा ओ बेबायदि जोसा गायो माइब्रा आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो मुंनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ बिसोरो लोगोसे
बर'फोरनियाव आरो लोगोसे ए बेजोंनो लोगोसे बर'नि आबाद मावनाय गायनाया बर'फोरनि ओ बेबायदि हारिमुजों सोमोन्दो दोङो होननानै जों मिथिनो हायो।
औ मानोना माइ आबादा बर' हारिमुजों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सिथाबनानै सोलिबोगासिनो दङ ओ लोगोसेनो बिसोरो माइ आबादाव जेरै बावा माइ आसु माइ बायदि बायदि आबादखौ मावबोयो बिसोरो बेनिफ्राय बर' हारिमु ओ बर' हारिमुजों सोमोन्दो दोङ होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो जे बिसोरो माइ आबादखौ लानानैबो फुजा-फुजा फोर्बोजा फोरबो फालिनायखौबो जों नुनो मोनो जेरै काति दानाव बिसोरो खाति गासा सावनानै माइ आबादखौ लोखि ओ लोखिखौ फुजा खालाम होननानै जोङो मिथियो आरो नुनो मोनबोदों। आ बिसोरो लोगोसेनो माइ हाखांनानै बिसोरो ओंखाम गोरलै जानाय नेयमखौबो जों फालिनायखौ नुनो मोनबोयो आरो।
औ ओंखाम गोरलै जायो आरो लोगोसे बर'फोरा गावनि हायावनो इसिंनि खाथियाव बेफोरबायदि फिसा बेबायदि गावनि जानायनि थाखाय मैं थाइगं गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो जे ओरै बेबायदिनो बानलु बेफोरखौबो न'आवनो गायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन मैगं थाइगं बिदि जोगोनार गायो फान्थाव
उम।
आरो बिदिनो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरखौ जों गायनायखौ फिसिनो हायो।
औ बिसोरो होनबा गावनि गोनांथि जानाय मैगं थाइगंफोरखौ बिसोरो गावसोरनि बारि बागानावनो मावनानै लायो जेरै गोनांथि जायोब्लानो बिसोरो गावनि बारियाव थांनानै बिसोरो मैगं थाइगंखौ खानानै लाबोनानै आलासि सिबिनाय ओंखाम संनाय बायदिखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
लोगोसेबो बिसोरो आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो उम।
आरो लोगोसे बेबायदिनो बर'फोरा बेबायदि माइ गायनायजों लोगोसे आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो ना हमनाय नैबे खामानि बा बे बेखौ जों नुनो मोनो ना हमनाय बेबो मोनसे बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खाबानि बा बेबो हारिमुजों लोगोसे सोमोन्दो दोङो बर'फोरा दा ना हमनो थाखाय थाय ओं नुनो मोनो आरो। बेबायदि जेखाइ-खबाय बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ बिसोरो आबादजों लोगोसे मैहुर खालामनाय जिब जुनार मैहुर खालामनाया बर' हारिनि जों गोदो गोदनिफ्राय आथिखालसिम दोंबोयो दङ होननानै जों नुनो मोनो।
नोंथाङा गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि मावनायजों माबायदि सोलायनाय बेबायदि मोनथिनो हायो बा मा बुंनो सानो नोंथाङा बेनोसै गोदोनि आबाद मावनाय दानि मावनाय माबायदि सोलायबोदों गोदोनि आबाद मावनायखौ जों मोनथिनो हायो। गोबाङानो बेबायदि न'खराव मोसौ थायोमोन आरो मोसौजोंनो हाल एवोमोन खस्थ' खालामनानै बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो मोनथिनो हायो नाथाय दानि जुग गाव गोदान गोदान बेबायदि बिरोंदामिन ओंखारनायनि जुगिदै जोङो बेबायदि ट्रेक्टर आरो गुबुन गुबुन राहायै आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो गोबां आबाद मावनायनि बिथिङाव बर'फोरनि बेबायदि सोलायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो मोनथिनो हायो। आरो बर'फोरा दासिमबो बेबायदि जुखाम माइ आबाद गुबुन गुबुन आबाद बेफोरखौ मावो आरो न'खर खुंनायाव बेबायदि राहा खालामनानै लायो आरो आबादनि सायावनो बिदि ज र'खायै सोनारनानै थायो बर'फोरा आरो बर' हारिया आबादजों जर'ाखाय सोमोन्दो गोनां आरो बिदिनो आबादनि अनगायैबो बर'फोरा अमा फिसियो गुबुन गुबुन बेबायदि ना फिसियो फुख्रियाव आरो बेफोरजोंनो गावनि न'खरखौ दैदेनबोनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिननि जौगानाय बा बुहुमनि बेबायदि जौगानायनि थाखाय जोङो एसे खम नुनो मोनो नाथाय दासिमबो अब्लाबो बेफोरजों बर'फोरा सोमोन्दो दोङो मानोना बेफोरखौ मावनानैनो थांनानै थाबोदों आरो जिउ खुंबोदों बर'फोरा। आरो हायेनाव थानाय बर' सुबुंफोरा बेबदिनो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावो आरो हाजो ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा बिदिनो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनो मावो बिथांमोना जुखाम आबाद गम आबाद बिदिनो गुबुन गुबुन आरो बिथांमोन मोननि आबाद मावनाया गोबां माने खस्थ'जों मावनायखौ जों मोनथिनो हायो बिथांमोना गोबां बेबदिनो खदाल लानानै बिदि आबादफोरखौ मावो खस्थ' खालामो आरो जोंनि हायेनाव थानाय बर' सुबुंफोरा एसे आलादा रोखोमै आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जायफोरा हाजो ओनसोलाव दङ बिथांमोना बेबायदि दैनि ओ दैनिबो बिथांमोना बेबायदि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो आबाद मावनाय समाव जेब्ला अखा फैयो अखा मोनो अब्ला बे समावसो बिथांमोना आबादखौ मावनो हायो गिसि आबादखौ